खोनादों।
औ दे खोनालागासिनोना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां
आं मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन नोंथां
औ औ दङ टपिकखौ
औ दा जोङो दा इन्टारनेट नि सायाव सावरायलायनोसै
औ हमथ'
ओम इन्टारनेट होनोब्लाथ' जों बयबो मिथियोना?
औ नंगौ।
उम इन्टारनेट इन्टारनेट होनब्ला जों बर'आव मा होननानै बुंगोन बेखौ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा बर'
औ बर' बर' रावआव इन्टारनेटखौ मा होनगोन आंबो बारा मोजां मिथिया ओ
ओरैनोथ' नेट मानिथ' जालि जाहैबायना नेट इन्टारनेट जालि उम। इन्टारनेटखौनो होनथ'नांसिगोन जोङो।
औ।
इन्टारनेटआ इन्टारनेटनि सोमोन्दै आं बुंग्रोनोसै फंनैसो
औ दा
इन्टारनेट दानि जुगाथ' गोनोखो मुगा माने इन्टारनेट मुगा दानि मुगाया बुंनो थाङोब्ला ओहोम दानि मुगा बे इन्टारनेट नङाब्लानो जों जेबो खामानिखौनो मावनो हाया। बायदि बुंजायो माने जोङो माबा मोनसे सार्टिफिकेट आपल'ड बा माबा मोनसे खालामनोब्ला जों बे इन्टारनेटनि दारैनो खालामनाय जायो आरो जों दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव जेनेबा बा जोंङो दुकुमेनस सारटिफके बावलांबाय। बे बावलांनाय सार्टिफिकेटखौ जोंङो बे नेटनि दारैनो जों मोननो हानाय जायो आरोना। गोरलैयैनो इमल जिमलनि दारै। आरो जोंङो इन्टारनेटआवनो जों दा अनेक गुबुन गुबुन रोखोमनि खौरां जाब्रबथाय जानाय बायदिसिना बेफोरखौ जोंङो गाव गावनि मबाइलावनो आखाइयावनो जायगायावनो थानानै जोंङो नायनो हानाय जाबाय माने बबेयाव मा जादों बबेयाव मा जायाखै बेखौ जोंङो मिथिनानै मोननाय हानाय माबाया जाहैबाय आरोना इन्टारनेट जु इन्टारनेट जुग सफैनानै
बेनिखायनो दानि जुगखौ इन्टारनेट मुगा होननानै बुंब्लाबो जों गोरोन्थि जानाय नंङा बादि होनना बुंजायो आरो ना नोंथा
औ
दा नोंथाङा बबे इन्टारनेटनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै हरदो नोंथाङाबो
औ हागोन नोंथां जेबा इन्टारनेट इन्टारनेट होनबाथाय जोंङो माने जोंनि जिउआनो इन्टारनेटजोंनो गोरोबनानै दं होननाय बायदिनो दानि जुगाव जेरैहाय जोंङो औ जोंङो दायो जामबुं जामबुं जोंङो जामबुंजोंबो जेरै बेबायदि जामबुंखौ बाहायनायाव जोंङो इन्टारनेट बाहायो इन्टारनेट बाहायनायाव माने मोनसे जायगायाव थानानै जोंङो गुबुन जायगायाव राय्लायनो हायो नङा गुबुन ओ गुबुन जायगानि जेनेबा बहाबा बेलेग ओनसोलफोराव बेलेग जायगाफोराव जोंङो बा बेलेग हाद हादरावनो माबा मोनसे दावराव दावसियानो जा बा माबा मोनसे मोनसे मोजां जायगा फोरनि सोमोन्दैबो जोंङो इन्टारनेटनि गेजेरजों जों मिथिनो हायो बा नायनो हायो बबेबा मोनसे जेरैबायदि जोंङो दायो जोंङो जुदि बहाबा गामि ओनसोलाव दं होमबाबो जों जों माने बै जों थांनो हायि गोजान जायगानि बाथ्राफोरखौ जोंङो इटारनेटनि गेजेरजों जों मिथिनो हायो बा जोंङो ओ गुबुन जोंनि जेरैबायदि जोंनि आसाम आसामाव जोंङो गुबुन गुबुन गुबुन हारिमुफोर दं बिथांमोननि सोमोन्दै बिथांमोननि हारिमुफोरनि सोमोन्दैबो जोंङो इन्टारनेटनि गेजेरजों जोंङो बिथांमोननि हारिमुनि सोमोन्दै सार्च खालामनानै मिथिलायो
औ औ मिथिनो हायो औ
औ बिथांमोननि जेरै गाननाय जोमनायनि सोमोन्दैनो बा जानाय लोंनायनि सोमोन्दैनो बिथांमोना माबायदि जिउ खुङो बेफोरनि सोमोन्दै जों मिथिलायनो हायो बा फरायसालिफोरावनो औ इन्टारनेट नि गेजेरजों गोबां ओ माने जौगादों दायो जेरैबायदि माबा मोनसे ओ जेरै साइन्स साइन्स स्ट्रिमफोराव नायोब्ला जोङो गोबां इन्टारनेट बाहायनानै ओ गोबां रोखोमनि ओ कलेजफोराव बा गुबुन गुबुन जेरैबायदि माबाफोराव जोङो जौगानायखौ जोङो नुनो मोनदों
औ नंगौ औ
थिग बेबायदिनो ओ इन्टारनेट जानायनिफ्रायनो जोंनि ओ जेरैबायबायदि फेसबुक इन्सटाग्राम बेफोरनिफ्रायबो गोबां ओ माने रां आरजिनायखौ जों नुनो मोन्दों गोबां मोजां मोजां ओ कन्टेन्ट केरेट कन्टेन्ट लिरनायफोरनिफ्रायबो माने जोङो बेफोर बिथांमोनखौबो मोननो हादों। आरो बिथांमोनाबो गोबां रांखावरि बेफोरनिफ्राय आरजिनाय खौ जों नुगासिनो आरो इन्टारनेटनि गेजेरजों माने मोजांबो जादों आरो गाज्रिबो जादों। गाज्रि जानायखौबो जोङो गोबां नुनो मोनदों जेरै औ जेरैबायदि गोदो ओ न'खराव माबा मोनसे जाबाथाय गासैबो ज'यै बिमा बिफा बा न'खरनि गासैबो आयं आबौआ आबैमोन ज'यै जनानै रायलायलायोमोन बा नाथाय दा इटारने जेब्लानिफ्राय इन्टारनेट जाबाय बा मबाइल ब जामबुं जाबाय बेनिफ्राय माने बेफोरखौ माने बांसिन बांसिन नुनो मोनलि आरोना गासैबो माने बेबायदि गावबा गाव बेस्थ' औ गावबा गाव बेस्थ' जानानै थायो मबाइलाव बेस्थ' जानानै थायो। बा माबा मोनसे नायबाय थागोन बेबायदि जायो।
गोदोनि दिनावथ' मोनाबिलि समाव ज' ज' जिरायलायोमोना ओ बिमा बिफा बिबै बिबौ ज' सावरायलायोमोन सल'बाथा खिथालायोमोन सुख
औ औ दा दायो माने बेफोरखौ नुनो मोना मोनला आरो औ नंगौ बेबायदि जाना फैदों आरो बेफोरनि गेजेरजों आरो माने गावनि माने पार्सेनेल गाव गावनि खोथाफोरखौबो माने इन्टारनेटनि गेजेरजों माने गुबुन सासेखौ फोरमायनानै लायो माने मोजां गाज्रि गासै बाथ्राखौनो माने फोरमायनानै लायो। बेबायदि जानानै फैदों बेफोर माने जोंनि थाखाय माने जोबोद गाज्रि जानानै फैदों। बिदि आरोना फारसेथिं नायबाथाय मोजां आरो फारसेथिं नायबाथाय माने जोबोद गाज्रि जानानै दं आरोना दासान्दि माने आरो फरायनाय गथ'फोरनि थाखायथ' इन्टारनेटआ जोबोद गोनांथि जुदि मोजाङै बाहायनो रोङोबा जेरैहाय जोङो माबा मोनसे बा थ्राखौनो मिथिया होमबा बे बाथ्राखौ जोङो इन्टारनेटनि ओ थ्रयै माने जों मिथिनो हायो बेनि सोमोन्दै आरो माने आरो जुदि जोङो फरायनाय गथ'फोरनि बेलायावनो बुंनोसै आङो जेनेबा बिथांमोना जुदि ओ मोजांखौ नाय गिरनानै जुदि नायनो रोङा होमबा बेयावहाय इन्टारनेटाव माने जोबोद गाज्रि गाज्रिबो फैयो जेरैहाय गोबां गेम गेलेनाय गेम गेलेनानैबो गोबां मानसि थैनायखौ जोङो खोनानो मोन्दों मिथिनो मोनदों आरो औ।
बुथारनायखौबो जों नुनो मोन्दों ना? बिदिनो ओम
आं नुनो मोनदों बेफोर माने बेफोरो गाज्रि आरो बेफोरखौ बाहाया लासे जुदि नांगौखौ जोङो बाहायोबा जोंनि थाखाय इन्टारनेटआ दायो जोबोद मोजां माने साबसिन जानानै फैदो आरोना। साननायावबा जों माने बेनिखायनो आरो जेरैहाय गोदो जोङो आह रांफोर फोरखौ दोननो थाखाय जेरैहाय बेंकआव थांनानै जोङो लाइन जानानै थानांगौमोन। नाथाय दायो माने इन्टारनेट जानायनिफ्राय जेरै फन पे गुगोल पे बायदि आ फोरखौ जोङो बाहायनानै जोङो न'निफ्रायनो जों बे फैसाफोरखौ जमा खालामनो हायो बा दिहुननोबो हायो बेबायदि जायो न' गोदो थ' बेबायदि नङामोन जेनेबा माबा मोनसे जोंनो दायो माबा रां नां गौ जादों ओ न'आवहाय गैया मानसिया खिन्थु बे मानसिया ओ जोंनि हादोरनिफ्रायबो गोजानाव दं ओमबाबो माने बियो माने सानसेयावनो दसे समनि गेजेरावनो माने बे ओइ इन्टारनेटनि गेजेरजों हरनो हायो। आरो माने हेफाजाब होनो हायो। औ बेबायदि गोबां ओ माने सुबिदा जानायखौ जों नुनो मोन
औ इन्टारनेट मुगा सफैनानै माने जोंनि दा बिराद सुबुबिदा आरो ना?
औ सुबिदा औ बेनिखायनो जोङो माने मोजांखौ माने बाहाय नांगौ माने नांगौखौ मा मोजां जिखौ जोंखौ नांगौ माने फरायनायनि खेथ्र'आव जों मोजांखौ जेनेबा मो जां नों जि बाथ्राखौ रोङा बेफोरखो नोङो सार्च खालामनानै नायनो हायो बेफोर खौ सोलोंनो हायो। खिन्थु जोङो गाज्रिफोरखो जों नेवसिनांगो आरो ना। जेरैहाय जोङो गावनि पार्सनेल बाथ्राफोरख' जेरै गुबुननि सिगाङाव फोरमायनानै मिनि जायो। बेफोरखो जोङो खालानाङा। बिनिसाय जोङो मोजां मोजां मोजां बाथ्राफोरखौ ओ इन्टार नेटाव जेरै फेसबुक सलायगिरिफोरखौनो बुंनोसै आङो। बिथांमोना जेरैहाय मो जां मोजां आ कन्टेन्टफोरखो लिरबा मोजां मोजां आ भिडिअ'फोरखौ हो। होमबा बिनिफ्राय माने गोबोन सासेयाबो सोलोंनो हागोन।
ओम हायो सोलोंनो हायो औ।
बिनिबो सोलोंनो हागोन बिबो रोंगोन बेबायदि बिबो रां आरजिनो हागोन। बेफोरबायदिखौ खालामनांगौ आरो जेरैहाय इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो माने दानि जुगाव आरो ना। आ जोबोद माने गाज्रिबो गाज्रि बेबायदि माने गावजों गावनो गाज्रि जेरैहाय नोंनि लोगो सासे बे लोगोआनो माने नोंनि आइदि फेसबुक आइदि बा इन्सटाग्राम आइदि नोंनि फेक आइदि खुलिनानै आरो माने बियो ओ जेनेबा गुबुननिफ्राय गुबुननि नाम लानानै बेबायदि उम रां बिलाइगोन बा सोरबा ओ गाज्रियै माने सोरखौबा मेसेज हरगोन बेबायदि माने गोबां गाज्रि जानायखौ जों नुनो मोनदों। बेफोरखौ माने खालाम नाङा आरो मोजांखौ साबसिन खौ जोङो माने लानांगौ।
होम।
बेनो होमबा बेबायदिनो ओ बा समाबो जाबाय जोङो
इन्टारनेटनि सोमोन्दै सावरायनायखौ बेवनो लाखिथ'निसै ना।
औ औ नंगौ नोंथां दे।
लोगो मोनफिनलायसिगोन ना।
औ औ नंगौ दे।
दे होमबा दोनथ'लायनिसै।
औ।